औ ना
औ खोनादों नोंथां
औ दा आङो नोंथांखौ फन खालामनाया मोनसे गोनां थार आयदानि सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ' ने औ दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदानो जाहैबाय बर'निजो बर'ख हौवानि न'खराव थांनानै माबायदि बिहोमा होदों माबायदि बिबानानो आथिखालाव संसार जागासिनो दं बेनि बैनो जों सावरायगोन औ दा नोंथाङा सुंद'यै बे बे बुंफोरथिखौ होनो थाखाय आंनिफ्राय नोंथांनिसिम खावलायहरनाय थाबाय
औ नोंथाङो जों गासिबो मिथिनानै मोनो जे बर' समाजाव जोंनि आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि बर' न'खर दानायावहाय बा गावनि न'खरखौ दानायाव गोबां रोखोम बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय जोंनि बर आइजोफोरा संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जे गावनि न'खरखौ बेंनाय बा गावनि न'खरनि बिहाव बिखुनजो गथ' गथायाइ हौवा बेफोरखौहाय बेंनायफोरखौहाय बा जानाय लोंनाय फारसेयैनो जों लानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि खस्थ' खामानि मावनानैहाय गावनि न'खरखौ सुंथालांनायखौ बा गावनि न'खरखौ सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदियैनो जोङो गोबां रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायाददिहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय बा दानाय लुनाय मावनायनि अनगायैबो जोङो जोंनि गामि ओनसोल फोरनि आइजोफोरखौ जों नुनो मोनो जे गामि ओनसोलनि आइजोफोराहाय गोबां दाउ अमा फिसिनाय बा जौ सेरेब फोर सावनायफोरजों जोङो गोबां फैसाा खामायनानै खस्थ'यै न'खर खुंलांनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनाथ' बर'फोराहाय गोबां रोखोमनि दाउ अमा फोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो बेफोरखौ फिसिनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय अमानि आदार हिसाबै मोननो थाखाय सेरेब सावनायखौहाय जों नुनो मोनो बे सेरेब सावनो थाखाय थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरंखौ नांग्रोगौ जायो ओ बेखौहाय बाहाबा एमाव महरै बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरंखौ नांग्रोगौ जायो बे माइरंखौहाय जोङो नांगौ जखानि सोमनानै दोननाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो एमाव महर मोननो थाखाय ऐ बेफोरबादियैनो मोखोना बिलाइ एबा खान्थाल बिलाइ रैमालि बिलाइ बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बिलाइफोरखौ जोंनि बर आइजो फोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय सायख नानै बा बुथुमनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरखौहाय बुथुमखांनायनि उनाव जे सोम औ
औ दा आथिखालाव एमावखौ नोंथां बिथांमोननि ओनसोलाव न'खर न'खर बानायनानै लायो ना बाजाराव बायनानै मोननो हायो
औ औ औ जोंनि जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो नुनो मोनो जे जोंनि न'खर न'खरबो बानायनानै लानायखौहाय बा खायफा खायफायाहाय जोंनि हाथाय बाजारफोरनिफ्रायबो बुथुमनानै लाबोनाय बा बायनानै लाबोनाय खौ जों नुनो मोनो जोंनि नखरावहाय जोङो ओ बे एमावखौहाय न'खरावनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बे एमावखौहाय जोङो बानाय बानायनायनि उनावहाय फानहरनोबो हायो बा नखरावनो बेखौहाय बाहायनो हायो बे एमावखौहाय जोङो सोंमनानै औ
नि ओनसोलाव
औ नोंथां बेखौथ आङो जों आं मिथिया मानो होनोमबा जोंहानि नखराव बेफ फोरबायदि गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनायबो जायाबा गुबुननो फाननानै हरनायखौबो नुनो मोनाखै आङो
औ
आं खोनानो मोननाय बादिब्ला थाइसे एमावआव हाय राङाबो थाइसेयानो बायदि खोनानो मोन्दों आरो नोंथां
नंगौ जोंनि ओनसोलाव माने आथिखालाव बाजाराव बायनानै मोनो दा जोङो दस थाखानि ओ थाइबा एमावखौ मोननो हायो जेराव मोनसेनि बेसेनाव थाइनै रांखौ मोननो हायो आरो नों
औ औ
औ दामाने जोंनि ओनसोलाव खुब बेबायदिनो बेखौ ओ बाजाराव फाननो थाखाय मानसिफ्रा एमाउखौ न'आव बानायनानै लायो आरो बाजाराव फानफैयो बेबायदिनो जों सप्ताहि बाजाराव गोबां बि बांनि नों माबायदि एमाव नांगौ बिनि सायाव जों नांगौब्ला ओ बेनिफ्राय बासिनानै बायनानै मोननो हायो आरो
औ
दा जों गाहायो जेरै बैसागु बोथोर मागो बेफोरबायदि फोरबो समाव बेफोरबायदिनि ओ बाजारा जेनेबा एमाव फाननायनि बा एमाउ दिहुनन्नानै फाननायखौ जों गोबां मोननो हायो आरो
औ
औ
ओ जोंनाथ' बर' आइजोफोरा न'खर खुंनाय होननानै बुङोब्ला बेफोरबाददिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो एमाउ फोरखौबो न' बाहायनायनि अनगायैबो जोङ फाननायखौबो नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय जोङो हाथाय गलाफोरावबो साहा दखान बा फिथानि दखान होनानैबो रांनि फारसे जोङो न' न'खरखौ खुंनायावहाय मदद होनायखौ जों नुनो मोनो। सासे आइजोनि मावनांगौ खामानि होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोरनि अनगायैबो गावनि न'खरखौ सामलायनाय बा गावनि गथ'आ माबा मोनसे गाज्रि खामानिनि फारसे आगान सुरदों नामा बा माबादि सोलोंथाइ लानायाव गोसो होदों बेफोरनि फारसेबो जोङो ओ नायनांगौ जायो बेफोरबायदिनो जोंनि बर समाजावहाय गोबां रोखोम खोमनि आइजोफोरखौहाय गावनि न'खर संसार दानायाव बा गावनि नखरखौ माबादि दानांगौ माबादि जौगा होनांगौ बेफोरखौ नोजोर होनानै मोजाङै सामलायलांनायखौहाय नुनो मोनो बेफोरबादिनो जों गोदोनि दिनावबो नुनो मोनोमोन जे बर' हारिनि आइजोफोराहाय गावनि न'खरखौ दानायनि अनगायैबो गावनि हारि बा गावनि हादोरखौ माबायदि दावगालांनो हागौ होनांगौ बा माबादि जौगालांनायसिम सहैनो हागोन बे फोरनि फारसे गोबां रोखोमनि मदद होनायखौबो जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो मिन्थिनानै मोनो जे जारिमिनाव नायोब्ला जोंनि बर'फोरनि गोबां रोखोमनि जोहोलावजो जोहोलावफोराहाय गावनि हारिखौहाय मा जौगाहोनायाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौहाय बावसिम लांनायफोरखौबो जोङो थिनानै मोनो जेरैबदिहाय गाम्बारि आइजो बा गाम्बारि सिख्ला थेमफाख्रि सिख्ला बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आइजोफोरखौ गावनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय गावनि जि बेसेन गोसा जिउफोरखौहाय बावलांनाय खौबो जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि नो जोंनि बर' आइजोफोराहाय जोंनि फ जा न'खर खुंनाय बेफोराव गोबां रोखोमनि मदद होनायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ औ मेडाम दा आंबो मोननैसो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय बेनि बागै एसे फोरमायनाय नङा होमबा नोंथाङ दा नोंथाङा जाय बुंलांबाय बेयो नंगौ बर'फोरनि समाजाव जों बेबायदिनो ओ जाय जेरै हागौ मोजां खामानि मावनानै न'फोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय खामानि मावगासिनो आरो न'खरखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दा आथिखालाव आङो बेखौसो नुदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि सिगांनि समाव जेरैबायदि आबाद गाहाय हिसाबै आबाद मावनानैनो दिनथांनाय ओ बेफोर दिना लासै लासैनो बर'फोरनि गेजेराव सोलायनाय फैदों दा बे सोलायनायानो जाहैबाय माखासे दिनैनि दिनाव बयबो सोलोंथाइखौनो थांनानै थानायनि गुदि सोलोंथाइनि राहा गियान लानानै ओ दावगानांगौ होननानै ओ मिथिनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि आइजोफोराबो रावबो माने फरायल'सै बा ओरैनो जिरायनानै थायाखै दा आथिखालनि आइजोफोरा बिदिनो मोजां सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव आं नुनो मोनदों जेराव सोर जाया स्कुल टिचार फोरोंगिरि सोरबा प्रफेसार
औ
ओ माखासे जेरै फसंथानफोरनि ओ अफिसाव थानानै खामानि मावनाय आरो उखिल नार्स बेफोरबायदिनो समाजनि मोजां खामानि मावनानै ओ आथिखालाव गुबुन हारिफोरनि आइजोफोरबायायदि समजों लोगोसे आं दावगानायखौ
औ औ
नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां बेजों लोगोसे खोनादों न नोंथाङा औ बेजों लोगोसे आरो जों मोननो हाबावो आथिखालाव जोंनि ओ एसे जायफोर सिगां समनि बिथांमोनहा माने न'आव जानो नै खाय मेगं आलु, भिनदि बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ लाव जोगोनार जोगोनार बिजौ फान्थाव बेफोरबायदि न'आव जानो मावनाय मैगंफ्रा न'आव जानानै थोयोब्ला बेखौबो जोङो ओरैनो ओ राहोगारनानै गामिनि खाथियाव थानाय ओ हाथायावनो आरो बेजोंनो ओ न'आव गोनां जानाय जेरै संख्रै, थाव, सोरजिनानै लानो हायै मुवाफोरखौ बायनानै लानानै थानो
ओ।
आथिखालनि गथ'फोरा बर' आइजोफोरा जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोबा आथिखालाव जोङो ओ जेरै नार्सिं औ फराय होना आरो समाजनि मोजां खामानि मावनो ओ आवगायगासिनो दं होननानै आं ओ बुंनो हायो।
औ।
औ। अब्ला नोंथां जोंहा बे समाव ओ बे सुंद' समनि गेजेरावनो जोंनि बर' आइजोफोरनि आथिखालाव संसार जानायाव माबायदि बिहोमा होदों बिनि बागै मिथिनो मोनबाय आरो ओ जों बेबायदिनो मोजां आयदानि सायाव सावरायनो मोनगोन होननानै नोंथांखौ फिन आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।